अ हेल' नों
औ नोंथाङा मा लामगासिनो दङ दायो औ खोनादों
औ नोंथां ओ दङ दे फोरमायलाय
नोंथांजों आं बे समाव मोनसे गोनां आयदा ओ मोनसे ओ बै समाव गोदोनि दिनाव बर' आइजोफोरा माबायदि सुबिदा मोनोमोन आरो आथिखाल माबायदि ओ बेनि सुबिदाफोरा माबायदि आरो आइजोफोराहाय माबायदि ओ जौगानांगौ बेनि सो सोमोन्दै सावरायनो सानदों सावरायनो हागोन ना नोंथां
औ नोंथां सावरायजागोन दे
ओ बिदिब्ला आं जागायजेननो सानबाय आइजो होनोब्लाथ' जों जोंनि समाजाव हिन्जाव माहारिखौ बुजियो ओ जोङो आइजो जौगानाय आरो बै समनि आइजेंफोरनि सुबिदानि सोमोन्दै सावरायनो थाङोब्ला ओ मुंख'नांगोन सरासनस्रायै गोदोनि दिनाव आइजो होननानै बुङो ब्ला ओ गोबां नङाब्लाबो बांसिनानो आइजोफोरखौहाय आथोन फारागथि खालामनानै जों माखासे सुबिदाफोरनिफ्राय जानगार जाहोनानै थानायखौ जों नुनो मोनोमोन जेरैहाय ओ आइजोफोरखौहाय सोलोंथाइ लानाय आरो गुबुन गोनां हाबा हुखाफोरावहाय फोरनिफ्रायहाय जों जानगाराव थाहोनाय नु नुनो मोनोमोन गोदोनि दिनाव बर' आजो खौबो आरो बर' आइजोफोरनि अनगायैबो गुबुन हारिनि गेजेरावबो जों बेफोरखौहाय नुनो मोनोमोन नाथाय आथिखालाव बिनि बिबाङा एसे खम जाबाय होननानै जों बुंनो हायो।
बै समावहाय आइजोफोरखौहाय ओ गोबां बिथिङावनो जों नासयनाय नुयोमोन जेरैहाय ओ उन्दै समावनो हाबा हाबा होनाय लोगोसेनो आइजोफोरनि सायाव अयथासार आरो उदखार खालामनाय बेफोरखौबो जों नुनो मोनोमोन बेबायदिनो सोलोंथाइ लानायाव आइजोफोराहाय उन जानानै थानो गोनां जायोमोन आइजोसो होननानै आइजोफोरखौहाय ओ स्कुल फरायसालियाव थांनायनिफ्राय जानगाराव लाखिना दोनोमोन बेबायदिनो फालांगि बाजार हाथाय बेफोरावबो जों ओ आइजोफोरखौहाय बांसिन खुला हगारनाय जों नु मोनामोन बेबायदिनो आइजोफोरा गोबां जेंनाजों मोगा मोगि जानो गोनां जायोमोन आरो बै समावहाय नाथाय आथिखालाव ओ दिनैनि जौगानाय मुगायावहाय ओ हौवाफोरजों समानैनो आइजोफोराबो गोबां ओ जौगा थाखोसिम जों सहैनायखौ नुनो मोनबाय गेलेनायनिफ्राय लानानै राजखान्थि फालांगि सोलोंथाइ आरो गोबां गोजौ बिथिङाव जों आइजोफोरनि मुं खोनायो खोनायोसै आथिखाल बेबायदिनो भारत सरकाराबो आइजो रैखाथि आरो आइजोफोरखौहाय उन खालामनानै दोननायनिफ्राय मारै सिगाङाव लाबोनो हागोन बेनि बागै साननानै माखासे आइजो जौगाथि स्किमफोर लादों बेफोरनि मादाव जों मख'नो हायो बेटि बच्चाव बेटि सुपारआव मोनसे स्किम बेनि अनगायैबो
जों मख'नो हायो सुकुन्यास सामृति य'जना जाय आइजोफोरनि थाखाय मोनसे य'जना बेनि अनगायैबो प्रधान मन्त्रि अजला यजना जायनि जोहै आइजोफोरखौहाय न' सिङाव अरदाबनि उखुन्दैजों ओंखाम संहोनायनिफ्राय बासिनो थाखाय भारत सरकारा गेसनि जगायनाय राहा खालामनानै होदों बेबायदिनो आथिखाल सोलोंथाइ बिथिङावबो आइजोफोरखौ गोबां दावगानाय नुनो मोनसै नाथाय गोदोनि दिनाव आइजोफोरखौ बांसिनानो ओ लेखा रोङि खालामनानै दोननाय नुनो मोनोमोन जों बर' आइजोफोरनि गेजेरावबो बेफोरखौ नुनो मोनोमोन
औ
मानोना बर'फोराथ' बांसिन गामि ओनसोलाव थाग्रा हारि हिसाबै एसे गोग्लैसोनाय जोंनि गेजेराव सोलोंथाइ फसंथानफोराबो खाथिफोराव थायामोन बेनि थाखाय आइजोफोरखौहाय बांसिन सोलोंथाइ आरो गोबां बिथिंनिफ्राय जों उनफिनना थाहोनायाव नुनो मोनोमोन आरो बेबायदिनो
आथिखालथ' सोलोंथाइ बिथिङाव आइजोफोरखौ गोबां दावगानाय दावगानाय जों नुनो मोनो ओ सरकारा आइजोफोरनि थाखाय गोबां भारत सरकारजों लोगोसेनो आसाम सरकाराबो आइजोखौहाय जौगाहोनो थाखाय गोबां थुलुंगाथाव माखासे स्किमफोर जों लानाय नुनो मोन्दों बेफोरनि गेजेरावहाय चिफ मिनिस्टार् निजुत मयना आस'नि लोगोसे बिदिनो गोबां आसनिफोर जों नुनो मोनो जेरैहाय हायार सेकेण्डारि जोबथा आनजादाव सेथि थाखोआव थ्र्रियोब्ला आइजोफोरनि स्कुटि राननाय बेफोरबायदिजों गोबां स्किमफोरबो लानाय नुनो मोनदों बेनि अनगायैबो आथिखाल आइजोफोरखौ जों नायनो थाङोब्ला न'खरनिफ्रायबो समान मोनथाय होनाय जासै नाथाय गोदोनि दिनाव बेबायदि सुबिदा होनाय जायामोन जायनि जाहोनाव आइजोफोरा गोग्लैसोनानै थानो गोनां जायोमोन आरो आइजोफोरनि गेजेराव बांसिनानो लेखा रोङै जानानै गोग्लैसोना थानो गोनां जायोमोन बर'फोरनि गेजेरावबो जों बेफोरखौ नुनो मोनोमोन नाथाय गोबाङानो बिनि सोमोन्दै
रावबो होबोनाय जों नुनो मोनदों गोबाङानो आइजोफोरनि जानानै गोबां बाथ्रा बुंनाय जों मिथिनो मोनो बेबायदिनो बर' आइजोफोरखौ जौगाखांनो थाखाय जोंनि गेजेराव आदबनि जोनोम जादोंमोन जाहैबाय जोंनि रैखाथि आरो
सांग्रांथिनि फारसे गोबां खामानि मावबोनायखौ जों नुनो मोनदों बेबायदिनो माहारियारि आफाद फोरखौबो जों आइजोफोरनि गेजेरावहाय सांग्रांथि लाबोनो जों नाजाबोनायखौ नुदोंमोन बेबायदिनो आथिखालाव आइजो सोलोंथाइ आरो आइजोफोरखौहाय जोङो सिङाव लाखियालासिनो गासैनोबो समान मोनथाय होनो जोङो नाजानांगौ मानोना गासिबो खामानियानो
गेदेर उन्दै आरो हौवा हिन्जावनि बिदि फाराग थाया मानोना हौवाफोरा मावनो हानाय खामानिखौबो आइजो फोरा मावनो हायो आं नोंथांनिफ्रायबो बेनि सोमोन्दै मिथिनो लुबैबाय
औ नोंथां नोंथाङा फोरमायनाया गासैबो सैथोआनो जोंना गोदोनिखौ आइजोफोरनि बिथिङाव आरो आथिखालनि आइजोफोरनि बिथि आथिङाव जोङो नायनो थाङोब्ला खायसे फारागथिखौ नुयो आरो जोंना जेरैबायदि नोंथाङा फोरमायनाय बायदि गोदोथ' जोंना सोलोंथाइ बायदियाव आइजोफोरखौ बांसिनानो नासयनानै दोननायखौ नुयोमोन आरो नाथाय जोङो औ नासयनानै दोनदों होननानै जोङो गोदोनि आइजोफोरखौ उन जानानै थानायखौ नुवाखै जोङो बिसोरखौ गावबा गावनो गावनि आथिङाव गसंनो थाखाय खायसेखौ जोंहा फालांगि खालामनाय बा न'आवनो जोंना गोदो जेरै इन्दि सि लुनाय बायदिफोरनि हुदाया दंमोन आरो आरो आथिखाल समावबो जोङो नायनो थाङोब्ला जोङो आथिखालावबो जोङो खायसे आइजोफोरखौ जोङो गोदोनि बायदिनो जेरै ओ लाथा फिसिनानै खुन्दुं लुना गावनो जि जोम दानाय गावनो बेफार फालांगि खालामनाय जोंङो आथिखालावबो नुयो आरो बेबायदिनो जोंना गोदो नाथाय सोलोंथाइनि फारसे आइजोफोरखौ ओ जोबोद नारसननानै दोनोमोन आरो जायनि जाउनाव जोंना आइजो फोर गोजौ फारसे दावख'नो हायाखैमोन नाथाय जोंङो गोदोबो जोंङो खायसे आइजोफोरखौ ओ आइजोफोरखौ समानै जोंङो मोन्थाय होनो नांगौ होननानै मा होनो राव दिखांनायखौबो नुदों। जेरैबायदि जोंनो बुंनो थांङोब्ला जेरै साबत्रि बायफुले बायदि मोनखौ जोंङो आइजोफोरनिफोर आइजोफोरनि थाखाय गोबां खामानि मावबोनायखौ नुदों। आरो सोलोंसालि बा फरायसालि गायसनबोनायखौबो जोंङो नुनो मोनबोदों आरो आरो जोंङो आथिखाल समाव नायनो थांङोब्लाथ' जोंना आइजोफोरनि थाखाय गोबां समान नोंथांङा खोनादों ना
खोनादों औ बुंबानो जाबाय दे
औ जोंना आथिखालाव नायनो थांङोब्लाथ' आइजोफोरनो समान मोनथाय होबाय होनायखाय जोंना गासैबो बिथिंङावनो जेरैबायदि सोलोंथाइ बिथिंङावनो जा जोंना मायबा मोनसे साख्रि बायदिसिना फालांगि बायदियावनो जोंना गोबां मा होनो जौगानायखौ नुनो मोनदों आरो गोदोथ' जोंना ओ बिब्दि बेफार फालांगि होनोबो जोंना सुबिदा होनाय जायाखैमोन बा आइजोफोरखौ जोंङो बिब्दि खामानियाव जोंङो हेंगार हरनायखौनो खोनानो मोनबोआखैमोन आरो गावबा गावनो न'आव थानानैनो बिब्दि खामानि मावनायफोरखौ नुदोंमोन। आरो जोंङो आथिखालाव नुनो मोनदों जे आइजोफोराबो बिब्दिनो बेफार फालांगि खालामनायाव हखारबोदों लोगोसे जोंना गोबोर मा होनो जोबोर गोजान गोजान जायगाफोरावबो बा नो फोरावबो थांनानै बेफार फालांगि खालामहैनाय बा गावनो ओ बेबायदि गोदो जेरै इन्दि खुन्दुंफोरजों जि दायोमोन बिबदि आथिखालावबो दानानै जोंना ओ गोजान जायगाफोराव फालांगि खालामहैनाय बा सिनायथि हैनाय बेफोरखौ बेखौ जोंङो आथिखालाव नुनो मोनो आरो औ खोनादों नोंथांङा
खोनादों
औ नोंथांङाबो बेनि बागै एसे फोरमायबावनो हागोन नामा?
औ हानि थाखायनो जों आइजोफोरखौ गोदोनि दिनावहाय गोबां मोनथाया बिथिंनिफ्राय जों उनखानानै दोनबोदोंबाबो जों आइजोफोरखौ गोबां बिथिंङावनो जों बाहागो लाबोनाय नुदों। भारतनि उदांस्रि सोमावसारनायनिफ्राय लानानै गोबां राजखान्थि हादर सालायनाय बेफोर बिथिंङावबो जों आइजोफोरनि बिफावखौ जों जारिमिनाव नायोब्ला नुनो थांङो बिदिन्थि हिसाबै जों भारतनि उदांस्रि दावहायावबो आइजोफोरनि बिहोमाया जोबोद मख'जाथावना
जों बुंनो थांङोब्ला आसामनिफ्राय भारत नागार जिगुजौ ब्रैजिनै मायथाइनि भारत नागार सोमावसारनायाव जों खनलथा बरुवनि बिहोमाबो जों मख'नांगोन लोगोसेनो जोंनि सा सानजा भारतनि नागालेण्डनि रानि गायदुलु आरो लोगोसेनो सर'जिनि नाइदु बिथांमोननि बिहोमाखौ जों गोबाङैनो मख'नो हायो बेनि अनगायैबो जों हादर सालायनाय खान्थियावबो आइजोफोरनि बिहोमाया उन नङा